ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
ओरैनो दंथयो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ औ फ्रियैनो दं नोंथां रायलाय जागोन
अ ओ जोंनो दैया मा मायावहाय ओ खामानि होयोबा जों दैया मा मायावहाय जोंनो बेफोरबायदिनो दैनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा मायाव खामानि होयोबा जोंनो दैया मा मा खहा खालामो
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ फंनैसो फोरमायना हो होमबा नोंथां
औ आङो जोंनि दैनि मुलाम्फाखौनो होनग्रोनोसै जोंनि दैनि खामानि गोनांथिखौनो खोन्थाग्रोनोसै गिबियावनो दै दै होन बाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जोंनिया दै नङाबानो जेबो जाया
फुंनि सोरांनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिमा जों दैखौ बाहायखायो नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जों दैखौ फुंनि सिखारनायनिफ्राय सिखारजेननायनिफ्राय जोङो बाहाय जेननाया जों मोखां सुनायफोरावहाय बाहायो इदिनो आखाइ आथिं दुगैनायफोरावहाय बाहायो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ नोंथाङाबो बाहायखायो दैखौ गोबां सुबुं माहारिनि गोनां ओ गोनांसिन गोनां सिन होननानै बुंजायो आरो जोंखौ दैखौ दैखौ जोंनिया हानद्रेदावहाय सेभेनटि बिदिनो सेभेन्टिफाइभ पारसेन्टसोआ जोंनियाव जोंनि देहायाव थाखायो नालाय दैखौ जोंनो नांखाथारगौ आरो औ आरो जोंनिया दै लोंबासो जोंनि देहाया स्ट्रं थायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दै लोंबासो जोङो गोबां बिबांनि दै लोंनांगौ जायो आरो जोंनिया जेरै दैफोरजोंबो जोंनिया बेमार आजार जायो नालाय दै दै लोंबासो जोंनिया बेमारफ्रा खारो आरो जेरै जोंनिया उदैयाव बेमार बेदर जानायफोर बेमार उदैयावथ जोंना गोबां बेमार सोमजियो दानि जुगाव बेफोरबायदि दै खम लोंनायनि थाखायनो आरो आरो जों दैखौ मोजाङै लोंनांगौ जायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा औ औ दै जोंनिया दै दैखौ जोङो दैया जोंनिया मोननै मोननै रोखोमाव बाहायजायो आरो मोनसेयाथ जाबाय जोंनिया बाहायजायि ओमफाय मोनसेया जाबाय जों बाहायनाय जों सुबुं माहारि बाहायनाय दैया गोग्गो साफा जाथारनांगौ आरो जों मानोना जों गोग्गो साफा फिल्टार खालामनाय दैखौसो बाहायो नालाय जोङो जोङो दैखौ अबाव मोनो होनबा जोङो बिदिनो हा सिङाव मोननाय जायो होननायानो जाबाय आरो जोंनिया दैखौ जेरै जों हा जावबा मोनोना हा सिङावहाय
औ औ थारैनो नोंथां
औ दैखौ जोङो लोंनायाव बाहाय-बाहायनाया जोंनिया फिल्टार खालामना बाहायो जों हा सिंनिफ्राय बिदिनो मथरफोर गायनानै बेफोरबायदिनो फिल्टार खालामनानै साफा खालामनानै लोङो आरो। आरो जोङो जि दैखौ एसे बारा बा मा बायाना बारा मोजां नङिफोरखौ जोङो बिदिनो जि जोम सुनाय न बां साफा खालामनाय बेफोरबायदियाव बाहायो आरो।
औ औ नोंथां
औ आरो जोंनिया जिब जुनार जिब जुनार लोंनाय दैया आलदा जाहैबाय बिसोरो फख्रि बिदिनो फख्रि हाखर दैमाफोरनिखौनो लोङो जाहैबाय जिब जुनारा जोंनिया
औ औ
सुबुं लोंनाया औ जोंनिया सुबुं लोंनाया फिल्टार खालामनानै लोंनाय जाहैबाय जोङो दैजोंनो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ जोङो दैजोंनो बिदिनो न साफा खालामो थोरसि लथा सुयो माइरं माइरं सुयो। बिदिनो जानाय आदारफोर सुयो दैजोंनो जों गासिखौबो साफा खालामनाय जायो होनजायो आरो‌
औ नंगौ नोंथां
औ दैजोंनो जोङो दैजोंनो गासिबो खामानियानो जाजोबो होननाय जायो आरो दै गैयाबा जेबो जाया होननाय जायो आरो जोंनिया
औ औ
औ आरो जोंनिया दैजों मा मा खहा जायो होमबा जोंनियाथ दा दैबाना जायोना दा दैज्लां बोथोरफ्रावहाय गोबां बिदिनो गोबां बिबांनि अखा महरै अखा जानानै फैयोना जोंनिया दैया गोजौनिफ्राय गोलैनाया जेखौ जों अखा होनो बे दैयानो जोंनिया बांद्राय अखा अखा हानायनि जाहोनाव जोंनिया इदिनो लामा इदिनो माथावरि दालांफोर खुरखानानै दैया जोंनि आबाद फोरखोबो गोबां खहा खालामो आरो आबाद गायनायफोरखो जेरै नों मैगं थाइगं माइफोर गायनाय बेफोरखौ खुरखानानै गोबां खहा खालामो आरो।
औ नोंगौ नोंथां
होमबा नोंथाङाबो दैनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोनथिं दैया मा मा खहा खालामदों आरो दैया जोंनि देहायाव मानि थाखाय मोजां बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ जोंनि दैया खहा खालामनाय होनोब्ला गिबियावनो ओ होनग्रोनांगोन जों आबाद मावनायखौनो होनग्रोनांगोन आरो नोंथां।
औ
मावनाय दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा जोङो दैज्लां बोथोर बा जोङो दैज्लां बोथोर बा ओ दैखौ बांसिन एभेलेबेल मोननायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
ओ जोङो दैलां बोथोरावहाय जोंहा बेफोरबायदि बिदिनो मथर गायनायफोरावबो से स्कुलनिफ्रायबो एसे दैया बांसिन फैयो जेब्ला जोंनि मेसें जागोन अब्ला मेसें बाथाय बांद्राय दैखौ मोननो थांनायखौ जोङो नुनो मोन आरो
औ औ
खहा दैया मा मायाव खहा खालामो होनोब्ला जोंनि ओ बेफोरबायदिनो ओ जेरै ओरैनो बाथ' दैनि सायाव खहा जोबनो मोना आरो
ओ
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
जेब्ला जोंनि दैया दैया अखा जुब जुब हाबाय थागोन अब्लासो जोंनि आबाद मावनाय फोथारावहाय दैया खहा खालामो ओरैनो बाथ' थ' जोङो दैनि सायाव खहा जानायखौ बा दै दैजों खहा जानायखौ जोङो बारा नुनो मोनो। नुफेराखै बा खोनानो मोनफेराखै फै आरो नोंथां।
औ औ बिदिनो जोंनि जायगायाव जायाबाबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जायो आरो औ
औ ओ। जोंनि बे ओनसोलाव होनो थाङोबा जोंहा बबेबा मोनसे आबादावहाय जोंनो दैनि बा ओ दैखौ जोंनो गोनांथिसो जायो। आरो अबेबा आबादावहाय जोंनो दै खौहाय हैयि जाहैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो।
औ। ओ जोंबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फुंनिफ्राय सोरांनायनिफ्राय जोंनो दैखौ बेफोरबायदिनो बाहायनाय जायो। ओ जो जोङो ओ जोंनि बेयावहाय होनोबा जोङो दै मथर बा थिखल बेफोरजोंनो जोङो दै खौ बांसिन मोननो हायो आरो।
औ। माने जों लोंनाय दैया मोजांसिन जानांगौ आरो औ।
औ औ। जोङो मोन ओ जोङो बेखौहाय दैखौहाय साफा खालामनोबा जोङो बाला बा अन्थाइ बिफो फोरजोंनो जोङो सरनो हायो आरो दैखौ साफा लोंनो।
औ औ फिल्टार खालामनानै लोंनांगौ जाहैबाय।
औ आरो खायफा खायफा ओ गामियाव बा खायफा खायफानि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि दै आइरन गैयैखौनो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ साफा गोजों जाखायो आरो।
औ बे दैखौ जोङो सराबाबो लोंजाखायो आरो नोंथां।
ओ औ नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोलावथ' जों गामियावनो बुंनांगोन जोंहानावनो बुंनांगोन। बे ओ दैया जोबोद आइरन जों सराबा खननै खनथाम सरफिनाबा जोङो बे दैखौ खौ लोंनोनो हाया आरो
औ दैखौ मोजां मोजां सरनानै लोङाबा दैनि ओंखायनो गोबां बेमार सोमजियोना नोंथां।
औ।
औ बिजोंबो जों बेजोंबो जोंनिया गोबां देहायाव गोबां बेमार जायो दैजोंबो दैयाबो खहा खहाबो खालाम मो जोंनि देहाखौ आरो दै गाज्रि लोंबाथाय खहा खालामो आरो बिदिनो मोजांबो खालामो आरो देहानि थाखाय दै लोङाबानो जोंनि देहाया गाज्रि जायो औ दे बुं नोंथां
आरो जोङो जि जोम सु सुनोबाबो जोङो दैनि दै आइरन गैयिबा दै साफाखौ जोंनो गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोर बेफोरबायदिनो जोङो दैखौ एसे जोङो हाखर जावनानै बा बेफोरबायदिनो रिं जावनानैबो जोङो दैखौ खौ मोननो हायोबा लोंनो हायो। हायो आरो दुगैनाय फोरावबो जोङो बेफोरखौ बाहायनो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो।
औ।
होमबाथ' नोंथांनि बायदि बिदिबाथ' जोंनि दैया जोंनि जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फाबो खालामो आरो एसे खहाबो खालामो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखै नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
खोनादोंना नोंथां दा?
औ औ खोनाबाय नोंथां दे।
औ जोंनि दैया खहा खालामो होनोब्ला आबादावसो एसे खहा जायो आरो ओरैनोथ' जोंनो दैखौ गोनांथिसो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ औ जोंना समाबो जाना फैबाय ना नोंथां।
औ औ थारैनो। ओ नोंथां नोंथांजों दैनि सोमोन्दै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै।
जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नांसिगोन। औ दे होमबा।
औ